हेल'।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां? अ हेल' खोनाबायना? ओ ओ।
एबार खोनादो औ।
ओहोम मा खालामदों?
उम ओरैनो दं ओरैनो दं।
आतसा।
आरैनो जिरायना दं।
अ खबरफोरा मोजां ना?
नोंथाङालाय माथो खालामदों?
आंबो बिफां सायाव औ। ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय नोंथां?
दोखाम।
आंबो नै जिरायनानै दं नोंथां।
जाथवाखैनो।
जाथ'वाखै जाथ'वाखै।
औ मा ओंख्रिफोर संगासिनो? जाथ'आखै आंबो नोंथां जाथ'आखै ओंखामखौ।
ओंखोजों संनायखौ मिथिया बिमायासो मिथिगोमा ओंख्रि संदोथाय।
आदसा नोंगौ नामा?
औ।
ओमफ्राय माइफोर गायखांबाय?
माइखौ गायखांथ'वाखै नोंथां गायगासिनो दं।
औ गोबां गायोन नोंथां नोंस्रा माइखौ?
औ माइखौथ' गोबाङानो गायो गायनो।
उम ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायसा?
बोथोराथ' बुंनाया नोंथां ओ मालाबा सानदुं गोसा मालाबा अखा बिदिनो हा जागासिनो दं।
उम।
सेनिथिंनिलाय मादि जादों?
जोंनिखिजायाबो इदिनो नोंथां दाथ' सान्दुं दुंदो। दााख्लि साननैसौ अख नै हाबाय दंमोन मैया दाखालि ओमफ्राय नै दा सान्दुं दिनै ओ बिराद गायनाय हिरिनाय बिराद प्रब्लेम जायोलै दै फोरानो थालाय लाङा सानदुं लुंबाय थानानै। गायनो खस्थ' जायो दै सारलाबायनासो गायनांगौ जायो। थाखा फैसाखौ नखराव जालायलाङो।
जोंहा दा गोथौआव गायनो दं आरोना दै ज बानायानि थाखाय जों गायनाय हाखै दा
उम।
बेनिसाय एसे माबा जायगाया गोथौ जायोना बेनि थाखाय गायनो हाथ'वाखै दा माइखो गोथौनिखो।
उम।
ओमफाय नोंथां मा खालामगासिनो नोंथाङालाय दा?
आंथ दा नआव दंथयो न'आवनो। ओरैनो फरायनाय एरियाबो जोबथ'बाय नालाय थंफैथयो न'आव फैनानै। नोंथाङालाय जेबो मावाखै जबफोर?
जबखोथ' नोंथां उम मोनथवाखै नायगिरदो सेस जाखालामदो थेवबाबो दा दंथयो नोंथां आंबो न'आवनो ओरैनो ननि खामानिफोरखौनो मावदो एसे एला ओरैनो
ओ दा आरो दैज्लांनि बोथोर नालाय गायनाय फुनायनि दिन
औ
जानो थाखायथ' गायखानांगोन माइखोलाय
औ
ओरैनो नोंथांमोननि गोजा मा माइ गायो ओरैनो बांसिन जेनेबा रनजित थायो बोरैबा बायसमुति माबा जोसा माइब्रा बिदि गायलाबायोना नोंथांमोननि
बिदिनो जोंनि खिजायाबो बिदिनो गायो रनजित
उम
बंगबनन्देवबो होनो ओमफ्राय जोसा माइब्रा बिदिनो गायो जोंनि हिसाब बारा बे दामि दामिनि माइ गाया आरो नरमेल गायो ओमफाय नोंथां नोंसोरनिसोरलाय माबाय दैबाना जादों नामा
जोंनि खिथाथ' दा दैबाना गैथ'वा ओरैनो नांगौ बायसानो दंथ'यो दैफोरा
गायनाय फुनाय सोलिगासिनो गायगासिनो फुगासिनो उम लै सोलायबाय नांगौ टाइमाव दै मोना
औ
बिदि जाहैयो नाङि समाव दै जायो उम
गामियाव बारा दैबाना जानायनि खोनला माथो जोंनियावथ' बहुद अ जाबाय बोसोर थांनाय बोसोरावथ' दैयानो जालिया एबार एसे दै जादों दैबानायानो जायाखै माथो एबार
ओ दासान्दि प्रब्लेम बिराद दैनि
मोनसे दैबानाखौ मोनसे ओ सोहोरावसो जाबाय थानाय नुययो दा आथिखालाव
उम उम उम
माबायानो जुगानो सोलायलांबाय नामा गामियाव जानो होनना टाउनावसो दै बानाया जायो
उम औ
ओ नोंथां नोंथाङा मा बु मा बुंनो सान सानो जेनेबा टाउनाव मानि थाखाय दैबाना जायो
औ बेथ' नोंथां आंनि मुथेबाथ' जेनेबा टाउनाव जेनेबा बै माबाफोरा मा होनो एनफोरा गोथेबाय लामाफोरा जाबोर जन्थ गारहरो नालाय ननि ओ जेनेबा जानानै हिरिनानै ओंखाम गारनाय हिरिनाय जाबोर प्लास्टिक प्लुस्टिक गारनाय हिरिनाया ड्रेनाव गारह'यो नालाय प्लास्टिकफोरखौथ' सावनानै गारला दानि जुगाव प्लास्टिकआथ' गारनो ओरैनो गारबाथाय सेवना थाङा बे बुस्थुआ जेरै गारो बिदिनो थायो बेयाव ट्रेनाव गारो नालाय ड्रेनाव खोथेजोबना थाबाय जोंनियाव दै थानायनि लामा गैला जेथिंबो थांनो हाला दैया बेनि जाहोनाव जाय नोंथाङा
दा आंनि मथिया थ' ओरै नोंथां आथिखालावथ' गोबां अभार ब्रिज जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ टाउनाव सोहोराव बिदिनो ओ नाथाय ओ गाहायाव मा ड्रेन बानायाना खायसे खायसे माबायाव अभार ब्रिजआव।
औ।
बिनि थाखायबो ड्रेन बानायनो थाखाय दैया थांनो हाया बिनि थाखायबो दैबाना जायो आंनि आंनि बायदि आरोना नोंथां। ओ ओमफाय आरो बिनो गुवाहाटीयावथ' आरो नो सुबुं अनजिमायाथ' बांखाबाय।
औ।
बिदिनो जाबोरफोरनि अनजिमायाबो बांबाय ड्रेनफोरा गोथेयो थाब थाबनो। जाबोर दे बेनि थाखायबो जानो हा
उम। दा आरो जुगानो सोलायबायबा नोंथां टाउनावसो दैबाना जायो। जानांगौआथ' गामियावसो जानांगौमोन दै बानाया मानो होनबा गामि ओनसोलाव बांसिन बिफां लाइफां दं मा दं बिनि थाखाय बांसिन अखा अखा हानांगौ हानानै दै जानांगौ बिदि जानांगौमोन आरो मा। दाथ' आरो मा बुंनो अखायानो गैला बिफां लाइफां थाबाबो अखायानो हाला।
औ ओमफ्राय नोंसानिथिं नाफोर मोन्दों ना मोनाखैलै नोंथा?
जोंनिखैजाबो मोनो नोंथां ना दाथ' दा नै सानै साननैसोआव अखा हादों ना।
औ।
जे साहैबानो नाङो नाया ना बारा गिदिरथ' नङा जेनबा।
सें गांजेमाफोरबो नांलाबायो ऐ बेंसि बि-बेंसिननाखो सिनायोना नोंथाङा?
औ औ।
बेंसिया गुवार गुवारा ना खावैबायसाया। फिसा फिसा जायो जे
औ।
आरो ना खाव गांजेमाया बारा नांबाङा दिसन ओरैनो माफा मानै नाङो। जानोबो गोथाव जायो गांजेमायाथ' मोदोम लायो गांजेमा जोलाया माथोन देना जाबा। ओम नोंथाङा नोंथांमोनि नोंथां मोननि खिजाय नाङोना नाया?
जोंनिसाबो नांगासिनो ओम सेनावलाय जेयावलाय।
ओ।
आ सिगांथ' गुरनो थांबाबो मोनोमोन दा दा माइ गायजोबनानै दा गुननो जागा गैलाना।
औ औ
गुरनो थांला मानसिफोरा।
ओम
नङाबा सिगाङो जोंहा मा आइमोनाबो गुरनो थांबाथाय मोन बोयोमोन आरो।
औ औ जानो आन्था खिनिखौ।
औ एंखावरि बिदिनो गांजेमाबो मोनो।
औ नोंथां खबरफोरा मोजां ना?
खबराथ' मोजां।
ओम ओम बेरायाखै नोंथाङा?
बेरायनो
ओम टाइमानो मिलाया।
ओम।
दा आरो गायनाय फुनायनि ना ओजों थांबा जों न'आव खामानिफोरा थालाङो।
ओ।
नोंथाङालाय बेरायगासिनो नामा नोंथाङा?
बेरायनायाथ' बेरायनो मोनाखैलै नोंथां बेनो प्रब्लेम आंनाबो नोंथांनि बैसायानो। गायनाय फुनायनि दिन नालाय हाया। बेरायगोन र' लासैनो सोलाबबा गायनाय फुनाय जोब्बा।
बेसेसो दंबावो नोंथांना गायनो?
बेसेसो दंबावो ओरैनो गायनो?
गायनोथ' नोंथां बारा गैला एसे दं बायो आरो।
औ।
बार बारा गोबांबो गायखाया नालाय एसेल'। जानो आनथाखिनिखौ गायो।
औ औ।
ओम नोंथानाबो दंबावो नामा गोबाङैनो नोंथां लाना?
जानाबो बारा गैला गोथौआव ओरैनो ओ थाम, ब्रै बिगासो एसे दांबावो आरो ना?
ओम।
माने इयो गोथौआव दै बारा जाना दङ नाथाय ओ जोंना खोथियाया मोनास'वाना बिनि थाखाय गायनो हायाखै। खेथियाखौ एसे जौनो होदों आरोना ओमफ्राय आरो दैया एसे रानबाथाय गायसिगोन आरो।
औ औ मा माइ गायदों नोंथांमोना ओरैनो?
जोंहाथ' दा गायनाया जोसा गायदो।
अ बरिया अ।
बिदिनो रनजितबो गायदो ओ गबन्दु बिदिनो माबा माइ होन्दों आं गोसोआव गैयालै नोंथां।
औ ओमफ्राय खबरफोरा मोजांबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय। दोनथ'लायनोसै ना मा बुङो नोंथां दे होमबा
दे होमबा नोंथां।
औ दे दे।